हेलौ
नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलाय हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
आं दा नोंथांजों माने मिथिंगानि बागै फंनैसो सावरायनो सानदों आरोना
औ नोंथां हागोन
औ जोंहा मिथिंगा होनोब्लाथाय जों माने बिफां -लाइफां, दैमा - दैसा बिदिनो अन्थाइ बाला बिदिनो बार अख्रां बेफोरखौ होननाय जायो नङा होनबा
औ नोंथां
औ बेनिनो जों मिथिंगा होनोब्ला जों गिबियावनो मिथिग्रोनाय जायो । बिफां - लाइफांखौनो बुंनाय जायो आरो मानसि बेफोरजों लोगोसे माने गासैबो जिब - जुनारखौ लानानै जोंहा मोनसे मिथिंगा जायो ।
औ नोंथां
औ जोंहा दा नुनाय बायदि थासारियाव जोंहा मिथिंगाया गोबां गाज्रि माने थासारियाव सफैबाय माने जोंहा नांगौ बायदिनि बिदुं माने नांगौनि बारा बिदुं मोननाय जायो । आरो बिफां - लाइफां दाननायनि जाहोनाव जोंहा अखाफोरा खम जाबोनो हमदों माने अखानि थासारिया माने खम अखा हाबाङा आरो बेफोरो बिफां - लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जादों आरो लोगोसे नो जोंहा बिफां - लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा ओ हाब्रां खुरखांनाय बा बांग्रिं मावनाय बेफोरदि बायदिसिना जाथाय जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा मिथिंगा बा दंफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा मानसिफोरा माने गाज्रि बारहावा माने बिफां लाइफांनिफ्राय नांगौ बायदि अक्सिजेन मोनैनि जाहोनाव जोंहा गोबां बेमार हाजार जानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों जेरै दावसिन दावला बिदिनो एम्फौ एनला बा एम्बु फोरखौ बुथारनायनि जाहोनाव जोंहा अखाफोरा हायाखै बेफोरदिखौ जों बुंनो‌ हायो आरो लोगोसेनो जोंहा माने ओ नांगौ बादि अक्सिजेन खो मोनाखै नोंथाङा मिथिंगानि बागै फंनैसो माने आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? मा मानि जाहोनाव जोंहा माने मिथिंगाया दा गाज्रि थासारियाव सफैदों
अ हागोन नोंथां आ गिबियावनो जों मिथिंगा होननानै बुङोब्ला अख्रां बार दै बायदिखौ लानानै जोङो अ मिथिंगा होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां मिथिंगा ओ दिनै फालांगि आ मिथिं गानि आ सम्पदखौ दंफां लाइफांखौ दानफायनानै दिनै बेफार फालांगि खालामनो हमबाय जायनि जाहोनाव दिनै आ अखानि बिबाङा खमायलांबाय बेनि जाहोनावनो दिनै आबाद मावनो सुजुग सुबिदा मोनाखै अखा गैयैनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बांगिं मावनायखौ बांसिनै नुनो मोनबाय बेनि उनावहाय हाग्रां खुरखानाय बेफोरबायदि गोबां जाथायखौ जों जों मोगा मोगि खालामना लानो गोनां जादों जोंनि सम्पदनि दंफां लाइफांखौ जोङो दानफायनायनि थाखाय बेफार फालांगि खालामनायनि थाखाय दिनै सुबुं माहारियाबो थांना थानायाव गोब्राब जादों मानो होनोब्ला जोङो दंफां- फ्रायसो जोङो अक्सिजेन गेसखौ जों जि हां लानायाव अक्सिजेन गेस लायो बेखौ जोङो दंफांनिफ्रायसो लायो जायनि जाहोनाव दिनै सुबुं माहारिया अक्सिजेन बांद्राय मोनोैनि जाहोनाव दिनै खायसे सुबुङा जिउ खहा खालामनाबो लानो गोनां। जादों खायसे सुबुंङा जिउ गारनोबो गोनां जादों मानोना जोंनाव आथिखालाव दंफाङानो गोबां गैलिया गामि ओनसोलफोरावथ' जों दाना दंफांखौ नुनो थांनो मोनलिया मानो होनोब्ला माइबा मोनसे न'खराव नांगौ। जाबा जोंना दंफां लाइफां बायदि औवा बायदिखौसो जों फाननो हमनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो नोंथाङा सोंनाय बायदिब्ला खहा जानाय जोङो खहा जानाय होननानै बुङोब्ला जों दा बाहायबाय थानाय जि गारि मथर टर नङा होनोमबा नोंथां।
औ।
गारि मथर गारि मथर नि जाहोनावबो जोंनि ओ सुबुं ओ थांना थानायाव जोबद गोहोम गोग्लैदों जेखुनु जोङो गारि गारि सालायनो थाखाय जोङो जि नांगौ जानाय थाव बे थावखौ जोङो। मोसानायनि उनाव गारिखौ जों जि सालायो सालायनायनि उनाव गारिनि ओंखारलांनाय थङा बे थङायाहाय जोंनि मिथिंगायाव गोसारनानै दं जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया बेमार आजार गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि बायदिहाय जोङो मिथिङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङ गोबां गामि दं गामियारिफ्राव दंफां लाइफां बा हाजोफोराव जोङो जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि जुगाव दंफां लाइफां हाजोनिफ्राय फालांगिफोरा दानफ्लायनानै लायनायलाय दिनै जोङो जिब जुनार दावउसिन दाावलाखौ हाजोफोरावबो नुनो थांलिया गामिफोरावबो नुनो थांलिया दैमा-दैसा जोङो ओ जिखुनुार फारकफोराव जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनलिया बेयो जोंनि सुबुं माहारिनि खहा बेखौ जों सुबुं माहारियानो खालाम खालामना लादों होननानै जों बुंनो हायो दिनै खनि संख्रि बायदिखौ जोङो बा अन्थाइ गोथै जायखौ होननानै बुङो बाला अन्थाइ बेबायदिखौ जों दिनै बुरखां बुरखां फालांगि खालामनोसो हमबाय जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि मिथिंगाया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नि जाहोनाव जों दिनै न'खर न'खर फारसेबो दंफां लाखिलिया मानो होनोब्ला जों बेखौ नाङासो होननानै बुंगारो। नाथाय जोंनिया थांना थानाय जबा गोनांथि दंफाङा नाथाय जों सुबुं माहारिया दानि जुगाव बेखौ फालां बेफार फालांगि खालामो थिग बेबायदिनो दिनै बेफोरबायदि दंफां गैयैनि थाखायनो नांगौ बायदिहाय जोङो अखा मोननो थाङाखै जायनि जाहोनाव जोङो आबाद मावनानै जानो आबाद मावनानै जानो थाखाय जोङो सुजुग सुबिदा मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै सानदुंनि बिबाङा बांबोदों जायनि जाहोनाव सुबुं माहारि बेमार आजारा बांदों। थिक बे बेफोरबायदिनो दिनै दैमा दैसा दै दैसाफोराव जायो बोहैनाय दै बेफोरबायदियाव जोङो दैखौनो नुनो थांलिया मानो होनोब्ला जोंनाव दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय। अखायानो गोबां खम जालांबाय गोदोनि बायदिहाय नांगौ बायदि अखा मोनला गोदोहाय जोङो बेफोरखौ गावनि आंगो आं सम्फद होननानै जोङो मोजां थियै जोथोनै लायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों जोंनि आंगोखौ बे खौखौनो मिथिनो रोंला बायदि जालांबाय बेनि थाखायनो दिनै सुबुं माहारिया गावबा गावनि खैफोदाव खोख्लैनानै लागासिनो दं नङा होमबा नोंथां ओ। मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिब जुनार बायदि खौबो दाना बेफार फालांगिसो खालामनो हमनाय हमनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोङो मै मै फलेंगि बायदिखौ जोङो हाजोनिफ्राय जों हमनानै लाना फैनानै दानि जुगावहाय फाननायसो नुनो मोनो बेखौ जा। जाफैनायसो नुनो मोनो दाउ दाावराइ बायदिखौ जोङो जाफैनायसो नुनो मोनो दिनै गान्दा गान्दा बायदिखौ जोङो दिनै गावथारनानै लाना फैनानै बिनि गंखौ जोङो फाननायसो नुनो मोनो नाथाय जोंनि सम्पदाथ एसेबां गाज्रि जालांबाय दङ बेखौ जों सुबुं माहारिया साननो रोंनानै बा साननो रोङै बायदि खालामबाय दङ जायनि जाहोनाव जोंनि थांना थानाय जिउआव जोबोर खहा बा गोहोम गोग्लैबाय दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि न'खराव बाहायबाय थानाय कारेन्ट जाय जोंनि सलार बेफोरबो जोंनि मिथिंगायाव गोग्लैयो नाथाय सुबुं माहारिखौ थांना थानायाव बिसोरबो जोंखौ खैफोदाव खोख्लैदों मानो होनोबा कारेन्ट कारेन्टआ जोबोर गिख्रंथाव जायनि जाहोनाव जों बेनि खाथियाव बा बेखौ दाङोब्ला जों जुदि आखाइयाव जेबो प्रटेस्ट लायालासिनो बेखौ दाङोब्ला जों सर्ट जायो जायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिया दुरबल जायो। जायनि जाहोन सट जानाय लोगो लोगो जोंनि थैखौ बियो कारेन्टआ बोयो बोनायनि जाहोनाव जोंनि जों सुबुं माहारिया दुरबल बा जोङो गोख्रों गैयै गावखौनो जायो। बेबायदि गोबां जोङो जोंनि समाजाव जोङो नुबोगासिनो दं बा नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनाया गासैबो सैथो। जों माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो माने मिथिंगानि नेचारखौ जों माने गोबां गाज्रि खहा खालामबोदों आरो बेखौ जों माने फोस्राबनो फोस माने सुद्रायनोब्ला माने मोजाङाव फैनाय खालामनोब्ला जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनायनि गोनांथि दं आरो जों जेरै दा बाजाराव बाजार खालामनो थांब्ला बा माबा मोनसे मुवा जिनिस बायनो थांब्लानो जोङो प्लास्टिक फोरावसो माने सोना हरो दखानदारफोरा बेफोरबायदि माने दानि जुगाव माने प्लास्टिकआ जोबोर गोसारना दं आरो बै प्लास्टिकखौ जोङो न'आव लाबोनानै मैगंफोरखौ एक्स्रा दोननानै बा संना जानानै जों बै प्लास्टिकफोरखौ सावगारनो गारै जोङो माने जेराव मेराव गारथिंना दोनलाबायो मेथाइ जानाय प्लास्टिकफोरखौबो जों जेरै मेरैनो माने गोसोबायदि माने जेराव जाखाङो बेयावनो गारो। बैफोरनि जाहोनाव जों खायसे खायसे प्लास्टिकनि जाहोनाव जोङो माने नांगौ माने ओरैनो उजिग्रा बिफांफोरा माने प्लास्टिकनि जाहोनाव माने उजिनो हायि जायो हां मोनि जायो बिसोरो बेनि थाखायनो जोङो माने मिथिंखौ फोस्राब फोस्राब फोसाबनो थाखाय जोङो माने बै प्लास्टिकफोर इउस खालामनायखौ जों खम खालामनांगौ जायो आरो खम खालामनाया मोजां बेनि अनगायैबो जोङो मि थिंगायाव माने मिथिंगाखौ गाज्रि खालामनाय बायदिसिना जेरै इथाफोर दहनो गोबां माने गेदेर गेदेर फेक्टरि दं बेफोराव माने इथाफोर सावो बेफोराव माने गोबां उखुन्दै ओंखारो बेफोरनि थाखाय मिथिंगाया जोबोर गाज्रि जायो बेफोरखौ बन्दफोर खालामब्ला माने जोंनि मिथिंगाया मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिन जागोन होनना आं सानो आरो जों नां नांगौनि बारा गारि मटरफोरखौ जों माने इयुस खालाम नाया मोजां नङा माने नांगौखिनियावल' जों सलायनाया गाहाम माने ससे लामाफोरावनो दाना नांब्लाबो नोंब्लाबो नङाबाबो माने गारि मथरखौ बाहायनाय जायो ससे स्कुल कलेजाव थांनोब्लाबो जोङो दानि गथ'फोरखौ नुनो मोनो जों गारि मथर लाना थांनायखौ नुनो मोनो जाय लामायाव जों साइकेलजोंनो हान्थिनो हायोमोन बेयाव जों दा गारि मथर लांनायखौ नुनो मो नो बेफोरखौ होबथाब्ला माने इउसखौ खम खालामब्ला माने मिथिंगाया मोजां थासारियाव फैगोन होनना आं सानो।
उम नोंथां नोंथां बुंनाय मथे थारैनो सैथो आ गासैबो सैथो आ दानि जुगावहाय जों गोबां फेक्ट'रि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो ओ गोबां बेनिफ्राय थुङा जे जोङो ओंखारनाय थुङा गुफुर उखुनदै बे जोंनि आ मिथिंगायाव गोसारनानै दं जायनि जाहोनाव दिनै जों सुबुं माहारिया थांना थानायाव गोब्राब जाबोगासि नो दं नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो